नोंथां
औ नोंथां
औ फुंबिलिनि ओम गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम थाबाय
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय।
औ
औ
दा थ' जोंनि दिनै लानाय राय्लायनो लानाय आयदायानो जाबाय मामोन आबादफोर आरोना आबादफोर औ
औ
दा आबाद होनोब्लाथ' आबाद जों गासैखौबो आबाद बुंनो हायो। जायखिजाया ना फिसिनायानो जा नङा होमब्ला दाउ फिसिनायानो जा बायदिसि बिना माइ गायनायानो जा बा मैगं थाइगं आबादानो जा बेफोर गासैखौनो जयैनो जों आबाद बुंनो हायो आरो नङा होमब्ला आबादानो जाबाय गुदि सिलस्रि जोंनि
औ
रां खामायनायनि आदसा नोंथाङा बेनि सायाव ओरैनो फोरमायनो हागोन नामा एसे आबादनि सायाव
औ हागोन नोंथां।
एसे फोरमायना होलाय
औ ओ नोंथाङा दि बुंलांखाबाय आबादा बेफोरबायदियानो जायो होननानै नङा ओमबा नोंथां औ औ जेरावहाय जोङो आबाद होनबाथ' जों बांसिन जेनेबा माइ आबाद बि दिनो मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरबायदिखौ बांसिन होनो आरोना नङा ओमबा नोंथां? औ जेरावहाय दैलां दैलांनि नि आबाद मेसेंनि आबाद थायो नङा होनबा?
औ औ
औ दाथ' दैलां बोथोर हिसाबै जोंनिया माइ आबादखौनो खालामनाय जायो नोंथां औ
औ औ
औ जोंनिया माने दैज्लांवहायो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौनो बांसिन खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ ओरैनो ओरैनो बेहाय बेहाय ओरैनो गुबुन गुबुन मा ओरै आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव जाहाथे जों फाननो हायो। ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव
औ मैगं थाइगंनि बेलायावथ' जोंनिया ओरैनो
औ
दैज्लांनि आबादा माइआथ' माइ आबाद थाखाबाय नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ।
बिनिफ्राय जोङो मैगं थाइगंनि बेलायाव होनोब्ला जोङो ओरैनो भेन्दि खांखला आरो बिदिनो मैथा बांगाल मैथा गोखै बेफोरबायदिखौ फोयो आरो फाथो बेफोरबायदिखौ फोयो आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो जोंनिखैजाय बारा इसिबां आबाद बानायनाय आबाद मावनाय जाया दैज्लाङाव इदि मैगं थाइगंनिखौ बांसिन माइ आबादखौनो खालामनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
जोंनिखि जाय माने जायगाफोरा एसे गोथौ हिसाबै माने मैगं थाइगङा दैज्लाङावहाय बारा जाया आरो नोंथां।
औ औ औ
बांसिन मे बोथोरावहायो ओ मैगं थाइगंफोरखौ गायना गायनानै माने फान हरनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायादिनो जोंनिखिजाय
औ औ
अब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिखि जे मा मा आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव
औ नंगौ नों थां जोंनिथिं ओरैनोथ' माइनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ बायदिसि ना दैज्लां बोथोरल' नङा मेसें बोथोरावबो ओ थाय थायो जेरै खुसेर आबाद मावो आरो थालिर दंफांनि थालिर थालिरनि आबाद दोङो आरो बेनि अनगायै मैगं थाइगं हिसाबै महरै जोङो जिंखा गायनाय नुनो मोनो लेस्रा भेन्दि ओ बानलु आरो बिथिं थास'फोरबो गायनायफोर दोङो थास'फोर गायो आरो जोङा बिथिं थायो ओ ए बावलाय बाव बावलायलाङो ओ मैगं थाइगंफोरखौ गोसोखांनाया नुयोब्लासो जों जै जेरै सांनि फटलबो गायनाय जायो सांनि बथलफोरखौ नोंथाङा मिथिखायो नङा होनबा बे केरेलायाथ' केरेला थाखाथारो औ
औ
बेफोरबायदि आबाद फोरखो गोबां नुनाय जायो आरो खारन जोंनि बिथिं गोबां हाफोरा बोरि बोरि नालाय एसे आरो दै दैनि सुबिदा दं दैनिबो सुबिदा थायो आरो हाफोरा एसे
औ
गोजौ आरो दैफोरा बारा थाबां नागिरा बेनिखायनो बिथिं बेफोर आबाद दा साबजाथाव आरो बे जोंनि जायगाथिं
अ
नोंथां बेफोरथिं बेफोरबायदि मावनाया खम आरोना नोंथांनिथिं
औ नोंथां जोंनि खैजाय माने जोंनि साइद खैजाय माने बेफोरबायदि आबाद मावनाया खम आरोना नोंथां मानो होनबा जोंनिखैजायो दैज्लां बोथोराव गोबां दै लोमो नालाय बिनि जाउनावहाय जोङो मैगं थाइगंनि आबादखौहायो बारा मावनाय जाया आरो इदिनो न'आव जानो थ बा सोरबा एसे बुरजा गायोबा हाथाय बाजारावहाय फानहैनाय बेफोरबायदिल' आरो एसे एसेल'
औ औ
औ नोंथांमोननिखै होनोबा दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबाद मावगोन ना मावा
जोंनिखि जा ना जोंनि बाथ्राखौ बुंदों जोंनिखिजाय माइ आबादनि बाथ्रा जोंनि ओनसोलाव आरोना जोंनि ओनसोलाव मावो गोबां माइ आबाद मावनाय मावनाय माने मावगासिनो दं दाबो गायगासिनो दं आरो मावगासिनो दं आरो दासिमबो गायखाङाखै गायो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माइ गायो बर' बर' माइ गायो बिसमुथि गायो रनजित गायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माइफोरखौ बे ओनसोल ओनसोलाव मावनाय जायो आरो हाफोरा गोथौबो दं गाहायबो दं आरो जोंहा बर' हारिनि माइ माइबोरा माइ जोसा माइबो गायनाय जायो लासैनोबा गायनाय जासिगोन बेफोरो बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरबायदि दासान्दि माइ आबाद आरो मा मा रोखोमनि माइफोरखौ गायनाय नुनो मोनो सार नोंसोरनि थिंलाय
औ जोंनिखै ना नोंथां
औ औ
जोंनिखै जायैबो बिदिनो जोंनिखै रन्जित परिमल माइब्रा जोसा बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां जोंनिखाय
औ औ
औ
दा आबाद आबाद होनोब्ला बेफोर माइ आबादल' होनजाया दिनै जों जायखि जाया मावनाय बुस्थुखौनो जों आबाद होननानै सानना लानांगोन मोसौ फिसिनायानो जा बोरमा फिसिनायानो जा अमा फिसिनायानो जा दाउ फिसिनायानो जाबाय बेफोरखौ जों आबाद होनानै हमजायो आरो जायखि जाया फैसानि फैसा बुथुमनानै राहाफोरफोरखौननो जों आबाद होनना बुंनाय जायो दाउ अमा फिसिनायाबो नोंथाङा जुदि फिसिदों नोंथाङा बे आबाद मोनसे जागोन। बेखौबो आबाद होननानै सानना लानांगोन जायखिजाया मोनसे मावनो लानायाय बेखौनो जों आबाद होननानै सानना लानांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बेफोरबायदि मारै आबाद मावफेरदो दा
ओ आंथ' इफोरबायदि जेबो आबाद मावनाय जायाखै नोंथां बिदिनो न'आवहाय जिखिनि दङ बेफोरखौ माने
औ
इदिनो एसे हेल्प खालामना होनाय जायो आरोना नोंथां इदिनो माइफोर आबाद मावो नालाय बेयावहाय एसे खोथिया फुहैनाय माइ गायनाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो न न'आव जि खिनि दङ बेफोरबायदिखौ माने अमा बो अमा बोरमा दाउ बेफोरबायदि दङ नालाय
औ
बेफोरबायदिनो आदार होनाय बेफोरखौहाय आं मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंसा ओरैनो गाइड नोंसा ओरैनो उम न'आव जानो आन्था बा न'आव खाथि खाला न'नि बारि बागानफोराव ओरैनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायोना जाया नोंसोरनि खाथि खाला ओरैनो नोंसानि न'आव बाहायनायनि थाखाय बा फाननो थाखाय नुनो मोनोना मोना आरो बेफोरबायदि
औ बेफोरबायदिथ' माने बारा नुनाय जाया नोंथां इदिनो भेन्दि बायदिसिना खांख्रिखला बेफोरबायदिखौहायो गायो। ओमफ्राय बेखौहायनो एसे फाननायबो जायो। न'आवबो जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
औ औ
औ ओ नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा जे मेसें बोथोरावहायो नों नोंथां मोननिखैहाय मा मा आबाद मावनाय जायो।
अ मेसें बोथोरावथ' गोबां मावनायखौ नुनो मोनो जे मुला लाइ लाफ बा बेबायदि बान्दा कबि अल कबि फुलकबि गाजर आलु बेफोरबायदि गोबां जोंनि बेयाव गायनाय जायो आरो गोबां गायो।
औ
गोबां गायनानै रां रुफा खामायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो गाजर मुला अलकबि बान्दा कबि बेफोरबायदि ओ ओ आरो लोगोसे नो गाजरफोरबो फोनाय नुयो। बेफोरबायदि गोबां मावनाय जायो आरो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलाव जोंनि बे ओनसोला थारमाने गासै हा बोरि हा नालाय बेफोरबायदि दैनिबो सुबिदा दं कबिफोरनि थाखाय बिराद सुबिदा जायो कलिफ्लावार गायो फुलकबि गायो अल कबि गायो बान्दा कबि गायो बेफोरबायदि गोबां मावनाय जायो आरो बानलुफोरखौबो दा गाय जोबहांदो थेबाबो गायगासि नो दं आरो ना सोरबा सोरबा खायसेया गायदों फोदों बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि गोबां आबादखो मावो आरो नोंथांनि बे ओनसोलफोराव खाथि खाला ओरैनो आबादनिफ्राय लाना फैनाय बाजारफोर गैया नामा ओरैनो खाथि खाला हाथाय बाजारफोराव ओरैनो मा माबायदि ओ आबादनि आबादनिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ नुनो मोनो
औ जोंनिखै ना जोंनिखै बिदिनो जोंनिखैबो जोंनि जायगायाव बारा इसिबां बिदि बान्दा कफि फुलकबि अल कफि बेफोरबायदि खौहाय आं बेफोरबायदि बुरजा बुरजा गायनानैहाय माने फाननाय इदि नुफेराखै आरोना नोंथां
औ
औ न'नि आ नथा जानाय बेखौनो एसे गायबथाय दब्लायसेफोर गायबाथाय माने बेनो बुरजा जायो नालाय नोंथां बेफोरखौनो एसे फाननायखौ नुनो मोनदों आरो ना आमफाय बिदिनो हाथाय बाजारावथ' गोबां बेफारि थायो नङा होनबा नोंथां बेफोरो गोजान गोजाननिफ्राय लाबोनानै माने फानफैनाय बेफोरबायदिखौ नुदों आरो नोंथां आं
औ औ
औ बिनिफ्राय इदिनो लकेल मानसिफोर फानहैनाय इदिनो बिदिनो बांद्रायखौ गाया सासे सानै गायो बिदिनो बान्दा कफि फुल कफिफोरखौबो ओमफाय बेफोरखौ फाननाय नुदों आमफाय लेस्रा फान्थाव भेन्दि बेफोरबायदिखौ आं फाननायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां आरो गो बां दंबोयो माने खुगायावहाय माने नामफोराहायो फैयाखै आरोना माने औ
नंगौ नोंथां समाबो जोबोबाय नोंथां लाखिथ'नसै समनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांजों लायरायनानै गोबां मोजां मोनबाय आङो माने गोबां मिन्थिनो मोनबाय नों थांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो
उम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो